औ नोंथां खोनादोंमोन आंनि माथाइखौ
औ खोनादों औ
औ
नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो सानदों
आंथ' एसे बर'नि जानाय लोंनायनि बागै नोंथांनियाव रायज्लायनो सानदों नोंथां सावरायनो सानादों
औ औ औ बर'नि जानाय लोंनायखौ होनजायोब्ला बर'फ्रा बुहुत बुस्थुखौ जायो होनजायो
उम
आरो बर'फोरनि मेन बुस्थुफोर जानायानो जादों मोनथिजानाय बुस्थुफोरानो जादों जेरै अनलाजों दाउ सबायजों दाउ आरो सबायजों अमा आरो खायसे दैया मैथाजोंना
उम
आरो थाइगिरजों ना खोरदैजों ना जायो
उम
आरो बायदि जाग्रा दं आं दा मख' माने गोसोआव फैजोबाखै आरोना ओरैनो नोंथाङा माखौ जाना बांसिन गोथावसिन मोनो
आंथ' ओरैनो आं बेबायदि सिम्पोल ओंख्रिफोरखौनो मोजां मोनो आरोना ना बेफोरखौनो ना आरो लकेल दाउ अमा बेफोरखौनो जानानै मोजां मोनो आरो ना आं जेरैबाबो सोलियो माने आं गासिबो ओंख्रिखौनो गोथाव मोनो आरो
औ औ ओरैनो नोंथाङा माब्ला माब्लाबाफोर अनलाजों औवा मेवबाय दाउ मोनजाफैबाय नामा?
औ बेखौथ' जाबायय अनलाजों।
औ औ ओरै ओरैनो औवा मेवाइ। होआलासिनो जानायाव थावसिन मोनोना औवा मेवाय होना जानानै गोथावसिन मोनो।
ओ औवा मेवाइ होनानै साबसिन मोनो आरोना ओंख्रिखौ़। खौ माने खालि खालि बायदि मोना आरोना।
औ ओरैनो औवा मेवाफोर जानानै। जाना नै जों देहानि थाखायबो माबा मोनसे मोनो नामा औवा मेवाया।
देहानि थाखायथ' आं बेखौ आइदिया गैया आरोना जों माने गोथाव मोनो जायो आं बिदिल' मिथिगौ आरोना। बेनिफ्राय जेनेबा औवा गोरलै। ओंखारनाय टाइमाव जानांगौ बेबायदि मानसिफ्रा जायो आरोना खायसे। गोबाङानो बेखौ बर'फ्राल'सो बिनो बांसिन जायो आरो ना गुबुन जाथिफथ' जाया।
औ औ औ नोंथाङा औवा मेवाइ। खौ मा मा खालामना जानाय जायो।
आं आं आसारफोरखौ मोजां मोना बिराद मोनामनाय मोनो आं बांसिन आङो अनला ओख्रिआवल' गोथाव मोनो। बेनिफ्राय आरो खायसे खाल दालियावबो होखायो बेखौबो मोजां मोनो आरोोना बेनि। फ्राय आो मानेवाइखौ दाइरेक्। फ्राय बिदि गिदिर गिदिर दा दरला दरलि बेबायदि हायोब्ला आं मोजां मोना आं माने। औ एसे गोरलै जानांगौ आरो ना ओमफ्रायाय बेखौ फाथ्लााय मोजांयै माने। सिखा गोबौ लानानै फत्ला फत्ला बिदि हाबासो आं बांसिन साबसिन मोनो आरो।
ओरनो। नोंथाङा अनला ओंख्रि संनायनि एसे फोरमायोायो नामा बोरै सङो।
औ आं बेलेगनिखौ आइदििया गैया आं बेलेगनिखौ आइदििया गैया ना नाथाय आं संनायखौ आं फोरमायजागोन आरोोना आंथ' माने आङो अनलाजों। दाउ आरो मेवाइ होफानानै सङोब्ला आं माबायदि सङो बेखौ। मान आो फार् टाइमावनो। अखा माबाखौ मा होनो मेवाइखौ एसे खारै होनानै एवग्रोना लायो आरोोना। ओरैनो गोजा एवग्रोयो बेखौ ओमफफ्राय एवग्रोनानै इनिफ्रायथ'। बे लोगो एक्सट्रा सारायाव दाउखौ मोजाङै मस्ला मस्लि थाव संख्रि बानलु होगोन नांगौ नांगौ जिखि सिनि मस्ला जायो जोङो बेफोरखौ होनानै मोजाङै एवो आरो ना। बेनिफ्राय एवनानै दै होनानै बेनिफ्राय आरो मेवाइखौबो होबाय ओमफ्राय दसे गोदौ होनानै बेदरखौ एसे मोन नाय ब नायनानैनि ज अखौ आमोलाव खथ' जों आबै आबौ थाबा खादौजोंसो उरोमोन नालाय दानि मानसिफोरासो दडाइरेक्ट दैजों लगाय। बिनिफ्राय म अनलाखौथ' आगोलाव माबायावसो देयोमोन ना उलारावसो दानि मानसिफ्रा मिक्साराव देयो। बेनिफ्राय आं उलाराव देना लायोमोन आगोलाव मिहिहाय देनानै बेनिफ्राय। जेब्ला अ बेदरजों मेवाइजों जेब्ला गोदौबाय थायो बे मं माने खाद खौखौ लानानै ओरैहाय सोरगिदिं उरै उरै होनानै अनलाखौ फ्रि फ फ्रि बिदि होयोमोन आरो ना। जेनेबा बेखौ खादबखौ जेसेबां हायसेबां फिदिंबाय थानांगौ आरो ना जाहाथे अनलाया माने‌। जाया माने माइरंा जेनेबा गथा खानानै लाथा लाथा जाया आरो ना। बेनिखायनो बेखौ माने आरामै आखाइजों सोरगिदिं फिदिुंबाय थानांगौ आरो बिनि आरो अरखौ बांद्राय होनो नाङा बेनिफ्राय एकदमबारे मोजाङै गोदौ होनांगौ ओमफ्राय अनलाया जेब्ला गोमो गोजा बिदि कालार जागोन। खारैखौ नांजासे होनांगौ आरो ना खारै आरो संख्रि। बेबायदि जेब्ला अनलाया मोन मोन। जागोन द बा म दुबायदि होननानै बिनि दोनबाय आरो ना बिदि आं बांद्राय माने लाव लावखौबो आं मोजां मोना आरोना एसे गथाब दाइटनिासो आं अनलाखौ मोां मोनो
औ नोंथाङा अनलाखौ खारै होआलासिनोबो जाफेरबाय नामा माजोंबा
आं खाबै गलासिनो जाफेराखै दे
अ औ औ गोबाङानो बुङो माने गोखैजों जायो होननानै ओंखायथ' माने नोंथाङा जाफेरबाय नामा होननानै
आं बेखौ आइदिया गैया दे आं संफेराखैबो आरोना नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायजागोन आङनो
ओरैनोथ' आं खोनानायाथ' खायसेया थाइगिरजों
माइरं अन गुन्दैजों लगायनानै जायो होनना खोनादों आङो ओंख्रि औ नाथाय ओ जा द जानो नायदोंमोन आङो नथ्थाय एथग्राब माने जि थावनायखौ जोङो खारै ओंख्रि हो खारै होनानै मोनो नाथाय बै थावनायखौ खौ जोङो गोखैजों मोना बायदि मोनदों आरो आं
औ औ बेबोथ नंगौ औ
माने खारैखौनो मेन बुस्थु बायदि मोनो आरो अनला ओंख्रिबाथाय
औ जोंनिया खारैआानो मेन जायो अनलायाव
औ ओरैनो खारै ओ सरि ओ ओरैनो अनला ओंख्रियाव अमायाजों थावसिनाय मोनोना ना दाउजों थावसिननाय जायो
आंथ ओरैनो बांसिन सङोमोन आगोलाव आङो दाउजोंबो सङोमोन आरोना बेनि ओमफ्राय आं दाउजों साबसिन मोनो आरो ना बेलेगनि आइदियाखौ आं मिन्थिया
औ औ
औ
नोंथाङा नारजि जों अमा जाफेरबाय नामा
माजों
नारजि जों अमा
औ औ नारजि अमा औ जाबाय जोंनाथ आरो नारजि थ आरो मानसि थैयोब्लाथ जोंना अरगार थारनांगौ जायो जों गामियाव बेबायदि नेम दं आरो ना बेलेगफोरनि बागै आं मिन्थिया खिन्थु जोंनिया नारजि अरगारनांगौ आरोना जेनेबा जोङो फानग्राफोराव बेबायदि
औ औ औ उम नोंथाङा ओरैनो ओ‌‌ मोननैसो ओंख्रि बुंनानै बोरै सङो एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ आं नारजि निनो बागैनो बुंनोसै जोङो नारजैखौ माने मोननै माबायाव जानाय जायो जोङो नारजैखौ नारजै बिदैबो जायो नाफोरजों बा बेदरफोरजों नारजि बिदैया जाहैबाय ओरैनो नारजैखौ मुथासेल होनानै बेदर नाफोरखौ मोनबा मोजाङै एवनानै दै होनानै गोदौ होबाय थानानै सायाव जोङो बेखौ जों सान्द्रियाव फोरानना लायो आरोना सान्दुंङाव बा अर खफआव फोराननानै‌ जोङो सानद्रैयाव ओरैहाय नानानै जोङो फ्रि फ्रि खालामनानै ओंख्रियाव होयो आरोना बिनिफाय बेयाव एसे लाव लाव दो जायो आरोना बे ओंख्रिया बेनिफ्राय बेखौ गोदौ होनानै गोदौनानै जेब्ला ओंख्रिया गोथाव जाजाथाव जायो होनबाना बे जाबाय आरो ना जों बेखौ दोनसिगोन आरो खांनानै बेबायदि बेनिफ्राय नारजै दोलोआ जाहैबाय जोङो सोमनानै दोनखायो बेखौ सोमना दोन दोननानै माने हरावनो सोमखायो आरो ना माब्लाबा बेनिफ्राय बावोब्ला आरो फुङावबो सोमजायो बेबायदि सोमनानै दोननानै ओरैबायदि माने सुनायाव ओरैबायदि बिज्ला बिज्ला माने फेमखोना ओंखारो बेखौ माने ओरै ओरैबायदि सिख्न सिख्न सुनांगौ खायसे बिलाइफोरा माने मैला थायो नालाय खायसेफोरा माने खानाय टाइमाव खायसेफोरा ओरैबायदि गाज्रि बिदि आरो फोराननायफ्राव एसे लेथ्रा जायो नालाय बेनिफ्राय मोजाङै सुनानै ओरैहाय जोङो गथा गथा लादु लादु बानायनानै सेबो आरो ना दै खौ ओमफाय दैखौ सेबजोबथारनानै हानांगौ आरो मिहियै। बिनिफ्राय हानानै रुनांगौ आरो ना खारै होनानै खारै होननानै रुबाय अ थावखौथ' बेदर एवबाथ' थावाथ' नांखासिगोन नालाय बेनिफाय बेदर खौ एवनायावसो थावखौ होयो आरोना। बेनिफ्राय रुनानै एकदमबारे रुइदोंना रुइयाखै बेखौ खारैजों मो जांङै रुनानै लाग्रोनांगौ ओमफ्राय जेब्ला गुरै जायो होमबा सागुंआथ' जोंना मेन नालाय बर'फोरनिया जों सागंखौ सायो आरोना। बेनिफ्राय जोङो ओ जोंथ दाउजों जाफेरादै बेखौ जों अमाजों बांसिन सङो आरो ना अमा मेजेम अमा बिदि आरो औ औ। जों अमाखौ माने मोजाङै एवनानै लानानै मस्ला मस्लियाथ' मेन जाखायो नालाय ओंख्रिफोरनि। बेबायदिनो हाइजें सामब्राम गुफुर बेनिफ्राय गरम मस्ला बेबायदि होनानै मोजाङै बेदरखौ एवनानै लाग्रोयो आरो ना। एवनानै ओमफ्रायो बे नारजियाव थावबाबो एसे बेदरफोराव थाव ओंखारखायो नालाय अमाफोरा मेजेमफोरा बिनिफाय दडाइरेक्ट एसे से दै होनानै बै नारजि गोदौनायाव स' होनांगौ आरो ना बेनिफ्राय एकदम माने गोबाव गोदौ होनांगौ आरो एसे। फाय बेबायदिनो रेडि खालामनाय जायो आरोना।
ओम ओम।
नोंथाङा सबाय ओंख्रि संनायनि बागै एसे फोरमाय जागोन?
औ सबाइयाव, सबाइ ओंख्रि आङो इदिनो गाव संफेरनाय जायाखै दिनैसिम।
बे ओंख्रिखौ सङो। नाथाय सबाइ अनलाफोरखौ संनाय जायाखै आरोना दिनैसिम। आंनाव बारा आइदिया गैया, नाथाय सबायखौ ओ खारैजोंनो संनाय जायो होननानै आङो मिथिगौ। आंनाव ए थ'ग्रााब ओ खारै ओंख्रि संनायनि आइडिया गैया दे नोंथां।
बेलेग सं ओंख्रिनि आइदियै बुंजागोन नोंथाङा माखौ संनानै बांसिन मोजां मोनो बेनि बागै।
आङोथ' ओरैनो गुबुन ओंख्रिफोरखौ संनो मोजां मोनो जेरै ओ जोगोनार जों सयाबिनफोर आरो आलुजों दाउ आरो आलुजों सयाबिनखौबोथ' गोथाव मोनो।
ओम।
औ आं दा ओ आलुजों दाउखौनो खोन्थानोसै औ जोङो आलुखौ फिस फिस साना लाग्रोबाय फार्स्टआवनो जोंनि नांगौ मथै माबाय दि हायो जों खायसेया फिसाबो हायो खायसेया गिदिर गिदिरबो हायो। ओम फाय बिनि उनाव बेदरखौ फिस फिस दाना लानायखौ जोङो साइदाव ओरैनो एवफ्रामना लायो एसे। एवजोबथार माने एकदम एवथारा आरोना ओरैनो जास्ट एवोल ओरैनो एव फ्रामोल'। ओमफ्रायनिया ओ साइदाव ओ माने आलुखसओखौ एवखांनानै दै होनानै दोननाय समाव जोङो बे दै गोदौनायाव बे एवना दोननाय दाउखौ होनाय जायो आरो। ओमफ्रायनिया ग्लब ग्लब गोदौनानै जों नां गौखिनि मस्ला मस्लि सब होजोबखांनायनि उनाव माने माबायो होनना ओ आङो नुबाय आरो मोनथिबाय आरो खालामो आरोना
औ
औ ओ नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नङा औ औ दे होमबा आं ओंख्रिनि बागै जोबोद बुस्थु मोनथिना मोजां मोन ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय औ औ गोजोन्थों
औ